औ नों खोनादोंना नोंथां औ आं नोंथांनो हरनाय गुबै गाहाय जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों बर'नि दानाय लुनायनि सायाव आं सावरायनो सानदों नोंथांजों ओ नोंथाङा सम होनो हागोन ना औ दानाय लुनाय होनबाथ' जोङो ओ बयबो मिथि मिथिखागौ नङा होमबा जाय हारिया दानाय लुनाय गान्नाय जोमनाय दं बे हारियासो दिनै बुहुमाव सिनायथि जायो नङा होमबा नोंथां थिग बिदिनो बर'नि। दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला जोङो दानायखौ आं गिबियावनो बुंथों गोदोथ' जोङो साल खुन्थाजों जोंनि न'खर न'खर बयनिबो न'खराव जोङो साल खुन्था नागिरना मोनोमोन नङा होमबा नोंथां आथिखालाव जोङो साल खुन्था नागिरब्लाबो जोङो नु बुंनो थाङोब्ला आंनि गामियावनो मोन सेबो साल खुन्था गैया जो गैया दिनै आं जुदि गोरोन्थ थि जायाखैब्ला आरो बिदिनो जों दिनै गोमालांनो हमबाय जोंनि दानाय लुनाया जोंनि थाखाय मोनसे हारिमु कालसारा दिनै गोमालांनो हमदों जायनि थाखाय जों दिनै ओ गाव दानाय लुनानैबो जोङो ओ रां खामायनो हायोमोन नाथाय दिनै बे रांख खौबो जों खोमाना लानो गोनां जादों नङा होमबा दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै वेस्ट बेंगलनि गोबां गाननाय जोमनाय दख ख'ना ओ फास्रा फालिफोराबो कलकतानिफ्राय साफ्लाय जायो होननानै आं दिनैसिम खोनाबायनो थादों गोदोनिफ्राय आरो दासिमबो खोनादों। अब्ला बिथांमोननो बिथांमोना बोरैहाय जोंनि ओ दानाय लुनायखौ सेख'नानै लाखो आरो जोंनिफ्राय रां रां लुथिनानै दिनै बिथांमोना गावसोर बेफार बाजियाव दिनै ओ जौगालांनो हमदों नाथाय जों दिनै दुखिया जालांबाय थादों नङा होमबा बेखायनो जोङो जोंनि दानाय लुनायखौ जों गारनो मोननाय नङा जेरै जोङो दो गाननाय दख'ना जेरै फा ओ फास्रा फालि बेद'ना दख'ना होनना बुङो जायखौ नङा होमबा बिदिनो जोङो बैसागु मोसानायाव जों आइजोफोरा बेखौ गानो नङा होमबा दख'ना गोमो खौ बेदनाखौ थिग बिदिनो जोंनि गामसा गोथां जेरै जोङो बर'फोरा गानो आर'नाइ गिन बिदिनो ओ जोङो दिंखिया आगर हाजो आगर नङा होमबा दावराइ मैख्रे, फारौ मेगन बिदिनो जोंहा गोबां मुंनि आग मानि नाम दोङो नङा होमबा जेरै खोजिमा आगरबो दोङो जेरै ओ बिदिनो जोङो बिलाइफोरखौ लानानै नङा होमबा फाख्रि फाख्रि बिलाइ आगर बिदिबो जोङो गोबां थाइगिर बिबार बिदिनो गोबां महरनि जोङो दिंखिया बिबार औ दिख बिदिनो जों गोबां महरनि जोङो आगरखौ जोङो बर'फ्रा ऐरनो गोरों नाथाय दिनै बे हुदाया जोंनियाव गोमालांनो हमनाया जोंनि थाखाय जोबोर साननो गोनां जानानै फैदों बेखायनो जोङो दानाय लुनाय आखाइ खौबो नङा होमबा बेफोर दानाय लुनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जोंनि दिनै आर'नाइ आर'नायिबो दिनै बेसेबांबा बेसेन गोसा नङा होमबा जोंनि बे‌ हा सेजौ रांनिफ्राय बाजारा नों सेजौ बाजि बा सेजौ रांनिफ्राय नोंङो पन्द्रस' दुइ हाजार पसिसस' तिन हाजारसिमनि दामिनि आर'नाइ दाम दङ नङा होमबा जेरै जोङो मिनि तार प्राय मिनिस्थार फोरखौ गान होनाय जेरै मुगानि ओ आर नाय बेफोर थोर दिनै तिनि हाजार पास हाजारनि खमावनो मोना नङा होमबा बेफोर रखमखौबो दानानै नोंङो रां आर्जि नो हायो नङा होमबा नोंथां बेफोरबो जोंनि आखाइजोंनो दानाय जों दिनै मुगाजों बानायनानै दानाया दिनि जोंनि बेसेन गोसा बेफोरखौबो जों आखाइ हाबाखौबो जों सोलोंना लानो हायोब्ला जोंनि थाखाय जोबोर मोजां आरो
मोजां औ औ नोंगौ नोंथां औ
नोंथांनियाव साननो ला गिदों नोंथांमोननि साइडाआवहाय बिदि ओ दानाय लुनाय होननानै बुंङोब्ला जेरै दिनै जि दानायनि बिदिनो उइभिं सेन्टार बा बिदि दानायखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव दासिमबो दायोना बेखौ आं मिथिनो लुबैबाय नोंथांनिफ्राय
नोंथां जोंनि ओनसोलावबोथ' बेफोरबायदि ओ आखाइजों दानाय लुनाय हुदाया एसांबां एसेबां बारा गैलिया थेवब्लाबो ओ जोंनियाव जि जोंनि ओनसोलफोराव फैयोब्ला नुगोन बाय बांला खो ओ आखाइजों दानाय जेरै थाङा दाङि साल खुन्था ना बेफोरबायदि ओ हिसान दानाय बेफोरखौ दासिमबो नुनो मोनो जोंनि ओनसोलथिं दायो गोबां आइजो फोरानो जोंनि ओनसोलाव सालजों बा हिसान दानाय जायो ओ साल खुन्था गायनानै बे बेफोरबायदिनो थातकाल लानानै बेफोरबायदिनो आखाइजों दानाय दानाय लुनाइखो दासिमावबो ओ साफा सानैया खालामगासिनो दं आरो नोंथां
औ
जोंङो जुदि जोंनि सि दानाय बे सि दानाय हुदाया जोंनिया गोदो समनिफ्रायनो फैखानाय नङा होमब्ला नोंथां ओ जोंनि गोदोनि जोंनि बर' सुबुंफोरा जि दानाय लुनाय बेयाव जोबोर आखा फाखा मोन नङा होमबा नोंथां जोंनि बे सा सानजा भारतआव थानाय जोंनि बड'लेण्ड हालामाव ना नोंथां ओ बेयाव ओ जोंनि आइजोफोरनि दानाय लुनाय ना गेजेरजों जोंनि ओ जोंनि कालचार बा हारिमुवा रोखा रोखा बेरखांनायखौ जोंङो नुनो मोनोमोन आरो न नङ होमबा नोंथां
औ नंगौ।
आंनि हालामाव ओ बेफोरबायदिनो आखाइजों दानाय हुदाया गैद्रायाब्लाबो एसे एनैआ दङ नङा होमबा नोंथां? औ बिदिनो जोंनि बर'नि दानाय लुनाय ना आरो आगर आखाइनि सायखं ना एबा गो औ। ना जोंनि ओ माखासे ओ जोंनि बर' आइजो माहारिफोरानो ओ दानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। दा जिखिनि बेलेग गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय जि जोंनि दख'ना बा आगर बेफोरो ओ गुबै आगर होनना बुंङोब्ला बेफोरो जोंनिनो जोंनि जि बर'नि आइजो माहारि आइजो बिथांमोनानो गोदो समावनो बे आगरफोरखौ दिहुननानै गालांना दोनखाजोबनाय नङा होमबा नोंथां?
औ।
खौनो दायो जोङो मेसिनजों दानानै गुबुन- गुबुन आलादा- आलादा रोखोमनि जोङो दानानै ओ हाथाय बाजारफ्राव जोङो फाननायखौ नुनो मोनोसै आरो नङा होमबा नोंथां? दा जोंनि थिंथ' बेफोरबायदि वेभिं बेफोरबायदि आखाइजों दानाय- लुनाय बेयो ओ गैद्रायाब्लाबो एसे एनैया दङ नोंथां।
औ।
बो जोंनियाव बा जोंनियाव बेफोरबायदि सि दानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो। बा जोंनि बे दानाय लुनायनि गेजेराव जोंनि जि हिसान दानाय ना बेयो जोंनि माखासे ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां -लाइफां बा दंफां फोरनिफ्रायनो जों बानायनानै बे हिसानखौ दानाय जायो नङा होमबा नोंथां जोङो जुदि आखाइजों दानो गोनांब्ला जोंनो गंसे ताबखाल बा सालनि गोनांथि जायो बेखौथ' जोङो दंफांनिफ्रायनो बानायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ।
औ बेफोरबायनो सब गासैबो मुवाफोरानो दंफांजों बानायजोबनाय ओ जोबोर मोजां दानो। ओ जोंनि साफ्रोमबो आइजो माहारिफोरानो बेखौ गोदो समनिफ्रायनो मोनसे सि दानाय हुदाखौ सोलोंनानै बा ओ गालांखानाय नङा होमबा नोंथां? ओ बे हिसाबैनो दासिमबो जोङो गोदो समनिफ्राय दासिमहालागैबो जोङो सि दानाय हुदाया हुदाखौ जोङो ओ नुनो मोनो दासिमबो बेफोरबायदिनो जोङो जोङो बेफोरबायदि सि बा दानानै जोङो जोंनि माखासे आइजो माहारिफोरा फालांगि खालामनो बाहायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ।
जेरैहाय दख'ना दानाय, ना फास्रा दानाय गामसा दानाय बेफोरबायदिनो माखासे जोङो सिफोरखौ दानानै जोङो हाथाय बाजारफ्राव ओ फानहैनो हायो। नङा होमबा नोंथां ओ बेफोरबायदिनो माखासे रांखान्थियाव जोङो बे सि दानायनिफ्राय जोङो ओ मदद मोनो बा हेफाजाब मोनो जोङो गावनि न'खरखौ सालायलांनो थाखाय। थाखाय जोङो रांखान्थियाव एसे मदद मोनो नङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो जोङो दासिमबो जोंनि बे हारिमुखौ जों लाखिनांगौ आरो साफ्रोमबो ओ जोंनि आइजो माहारिफोरानो बे हिसिन दानाय हुदाखौ ओ खालामबाय थानांगौ। नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां बुंनायाबा थारैनो नोंथाङा जि बुंदों बेयो सैथो जोङो जोंनि दानाय लुनाय कालसारखौ जों लाखिनांगोन नङा होमबा नों थां मानोना जोंनि दानाय लुनाय हुदाया जोंनि बेयो मोनसे कालसार बे जोंनि बावगारनो हायो जेरै बर' गोदोनिफ्रायनो सि दानानै गावनि सिखौ गावनो दानानै नै गानोमोन। बियो रोखा नङा होमबा जायनि गेजेरजों जों दिनै जोंनि गाननाय जोमनायखौबो दिनै जोङो जि आइ टेक होनो हाबाय नङा होमबा? नैरोजा नैजिबा मायथयाव जेरै भारत गभमेनटआ बेखौ ओ मोनसे जग्राफिकेल इनडेक्सआव सोनानै होबाय जेरै आर'नाइया बर'नि गानग्रा जेरै दख'नाया बर'नि गानग्रा नङा हबा नोंथां? बेजों लोगोसे जोंनि दामनाय देनायफोराबो दिनै खाम, जथा सेरजा, सिफुं बेफोरबो जोंनि दिनै जि आइ टेक आव हाबबाय नङा होमबा? जेरै जोङो बेफोर जेरै जि आइ आर'नाइखौ गानोब्ला नोङो बुहुमनि दरबारावनो मिथिगोन। बै आर'नाइखौ बै दिंखिया आगर बा बै हाजो आगर आर'नाइआ बर'नि गानग्रा कसाब अब्ला बेखौनो जों दिनै मिथिनो मोनो दिनै बुहुम दरबाराव खौ जो बहाबा जुदि प्रग्राम खालामनो थाङोब्ला दिनै मदिया भारतनि प्रधान मन्त्रि प्राइम मिनिस जा दिनै आर'नाइखौ गोदो होननायाव ला नानै बुहुमरबाराव देखायनाय खौ जों नुदों नङा होमबा नोंथां? माने जोंनि आर'नाइया जोबोर गोसोखौ मानसिफोरनि गोसोखौ बोहोनो हानाय मोनसे बिराद गोसोखांथाब बा गोसोखांहोनो बोहाबनो हानाय मोनसे गानग्रा बा जोमग्रा जोंनि आर'नाया औ बेखायनो जों मिटिं प्रग्रामफोरावबो जों आर'नाइखौ जोङो जों खनमान होयो नङा होमबा? जेरै सोरबाफोर जिउआव देरहासदोंबा सोरबाफोर मोजां हाबा मावनानै फैदोब्ला बिथांनोबो जेनबा आर'नाइ मान होनानै अनार होनानै बिथांखौ जोङो गान होनाय जायो नङा होमबा नोंथां?